अ नोंथां खोनादों
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो
आं दंङ जिरायना दंङ
अ अ अ बिदिबा दिनै ए रायलायनांगौआ बेनो जोंङो अनला ओंख्रिनि सायाव रायलायगोन आरोना
औ औ दे औ
अ जों दा अनलाखौ संनो गोनांबा मा मा ओ जेनेबा मा मा मुवानि गोनांथि जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
अ अ आं एसे फोरमायनो हागोन जोंङो गिबियाव माइरंखो माइरंखो सुनानै एसे फोरानना लागोन आरो जाहाथे उनाव देबाथाय गुन्दै जाजासे बेनिफ्राय ओ ओं दा मा ओंख्रि सायो मा ओंख्रि जायो बिनि सायाव जेनेबा औवा मेयाय खोनादों नोंथाङा
औ खोनादों खोनादों बुं
ओ औवा मेवायखो ओ फिसा फिसा माने पाथ्ला पाथ्लाखे हाना लानानै खारै खारै जों खारै जों लोगोसे संख्रि बे होनानै एसे सेबफ्लेना लानानै उनाव ओ अराव होनानै दसे रेवाय ओ रहायगोन हा रहायनानै उनाव जेनेबा एसे रहाय खांनायनि उनाव दै होगोन दै होब्ला जेब्ला गोदौब्ला खारैखौ ओ सरि जेब्ला गोदौब्ला अनलाखौ सारना होनांगौ हा गुन्दै गुन गुन्दै खामनायखौ सारना होनांगौ उनाव इसे संनानै एसे आथशथा आथा जाब्लानो जायो आरो प्रसेसा बिदिनो ओम दाथ' अनला होनबाथाम बायदिसिना अनला जानो हायो
अह
बायदि बायदिनि अनला ओ जेनेबा लाइ लाइनि अनला खोनादों? अ मुला मुला बिलाइनि अनला मुला बेदरनि अनला। जेनेबा नोंथांआ मा ओ
बायदि बायदि खिसुमनि जानो हा हायो आरो नोंथां।
ओ नोंथांआ नोंथांनि बांसिन मोजां मोननाय अनलाया माजों फोरमायनो हागोन दा?
हायो नोंथां आंथ' अनलाख खौ ओरैनो दाउ बेदरफोरजों गोथाव मोनो। अनला दाउ बेदर बिदि संनानै गोथ गोथाव मोनो आरो जानो। ओमफाय जेनबा फासथ थावथ' जोङो माने गिबियावनो गिबियावनो जों मान ने अनलाखौथ' जों सो ओ सुनानै सोमनानै माने उवालाव देनानै लाग्रोनांगौ आरो उवाल बा नों जिखुनु अबाव देयो देनानै जों इखौथ' गुरा खालामना लाखानांगोन। फार्स्टआवनो ओमफा ओ गिबियावनो ओमफाय जेन'बा संनाया आगो ओन माने माने गोसोसो आरो नों
औ
नों माबायावहाय नों माबादि सङो जेन बा आंनि संनाया बिदि आरो जेन'बा आङो ओ अनलानि दै गिबियावनो दैखौ आङो गोदौ होनानै लाग्रोयो जेनेबा माबाखौ बेदरखौ मोनहोग्रोनानै दै होनानै गोदौनानै लाग्रोहोयो बिनि उनाव अनला अनला गुन्दैखौ आंङो उनावहाय सा माना होयो आरो सारनानै होयो। गोदौहोनानै दसे जुदि ओंख्रिया रेब माने रबबाथाय ओमफ्राय उनावहाय बिदिनों गं-गंगार दुन्दियाखौ होनानै खांङो आरो संख्रिफोर नायनानै बेनि उनाव मोनबाय बिदिनो संनाय जायो आरो आंङो।
ओ जायगा लाना जायगा अनला सं संनायाबो गुबुन गुबुन जायो
औ ओमफ्राय दा नोंथांङा आ ओ ओरैनो ओ नोंसिनिखि ओरैनो अनलाखौ मा माजों जायो?
जोंनि थिंना ओ अनलाखौ नाजोंबो नाजोंबो जायो नाजों जेनेेबा ओ लाइजों लाइजों जायो आरो
औ
मा बुंङो बेदरजों बेदरजोंबो जायो। जोंनिथिं अनला ओ जेनेबा माजों अनला संङो हा? जेनेबा औवा मैजों जों जायो बेनिफ्रा खुमब्रा खुमब्रा जोलैजों जायो खुमब्रा गोरलै जे दं बेजोंबो जायो
औ मिथिगौ
डाटा औ बेजोंबो जायो उम बायदि बायदि रोखोमजों जायो आरो हो हो।
अ दे औ निजा निजा
उम जायगा लाना जायगा गुबुन गुबुन जायो
जों जेरै मुदुफुल बिबार बसिगि बिबार इफोरफोरजोंबो जानो हायो आरो जोंङो आलुजोंबो जानो हायो। गासैजोंबो नोंनि गोसो बायदि आरो जे जों जानो इजों जानो होयो।
उम बर'फोरनि गेजेराव जे अनलाया फेभ्रेट जानादों जे दा
अ बे जोंनि बर' कालसारनि मोनसे सिनायथि आरो हारिमुनि ओंख्रि
औ ओ बे उम ओंखाम गोरलै जानाय समावबो अनलाजोंसो हायो ओ आरो आरो ओइ बे ओ हाबा हाबा गोदा इदि मा बुङोमोनथाय माइ माइजो माइ नङा इदि हाबा हाबा ओंखाम गोरलैनि फुजायावबो होनाय जायो अनला मैगंजों बेनिफ्राय हाबा हाबा जाखांनानै दे दे गामि ओ गामिनि अ सो हाथासुनियावबो अनलाजोंनो होनाय जायो बिदिनो उम
जोंनि आरिमु हारिमुखौ जेनेबा माने अनला ओंख्रिजोंबो सिनायनो सिनायो आरो गुबुन गुबुन हादोर नि मानसिफोरा माने जोंनि नि ओंख्रि होननानै जोंनि आरिमुनि ओं ख्रि होननानै
औ नोंथाङा दा मा खामना दोङो
आं जिरायना दं नोंथां
अ ओंखाम संबाय दा
अ ओं संखांबाय जोंहा दा अनला ओंख्रिखौनो संदों जोंहाबो दिनै
अ माजों संगोन
औवा मेवाइजों संदों आं दहायनो संदों
अ उम नोंथां माइ गायबायना नोंसा
अ नोंथां जोंहाथ' माइखो गायनाय जाथ'वाखै दा नोंथां होमबा जोंनि रायलायनायनि समा जोब
अ अ अ दे नोंथां मोजां मोनबाय आरो मिथिबा बाथ्राखौ मिथिबाय दे होमबा नोंथां दे उम